देलाव नोंथां
अ नोंथां
औ औ ओ बेलासिनि मोजां हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंनिसिमबो नोंथां
अ औ औ फ्रि दंथ'यो नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन हागोननि थाखाय साबायखर थाबाय जों ओ सावरायनो आखायाव लादोंमोन ओंख्रि
औ
औ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ संनानै एबा जानानै गोथाव थावनाय मोनो?
औ नोंथां दाथ' जोङो बुंनो थाङोबाथ' दा बेदर थाबाथ' जोबोद सब मेगंङानो गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
अ दा जोङो नाबाबो बेदरबाबो जों ज जोबोद गोथाव जायो ओंख्रिफोरा दा जोङो दा जोंनो ओंख्रि होनबथाय जोंथ' दा जेरावबो आलु आलुखौ आलुखौ ओंख्रि जायो जेरावबो आलुखौ नांथारगौ जानाय जाबाय नङा मा नोंथां ओंख्रियाव
नंगौ नोंथां
औ दाथ' आरो बिदिनो मा नोंथाङा मिथिगोन नामा दा मा मा ओं फख्रि ओं ओंखारो
औ औ दा ओंख्रि होनोब्लाथ' मैगं होनोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव एसे खमखौनो होनजायो दाथ' गायनायखौ फुनाय होनो गायनाय फुनाय नालाय दाथ' माइ आबादखौसो बांसिन मावनाय जायो दा ओरैनो दै दैज्लां बोथोरनि ओंख्रि बा मैगं हानोब्लाथाय जिंखा थायो बिदि भेन्दि भेन्दि थागोन
औ
लेस्रा थायो जोगोनार मोनो आरो खुम खुम खुमब्रा मोननाय जायो
औ
आरो पथल मोननाय जायो आरो जोंहा खांख्रि कला होनना बुंना केरेला मोननाय जायो
औ
औ बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो आरो जोंनि बेवहाय आरो बे ओनसोलाव आरो बे ओनसोलाव बे नोंथांनि ओनसोलफोरथिं बेबायदि दा दैज्लांबो बोथोर हिसाबै मा मा ओंख्रिफोरफोरखौ जोङो मोननाय जायो
नोंथाङा जिबायदि होना थांबाय बेबायदिनो गोजा नोंथां सब दा जोंथिं दङ दाथ' जोंङो रावबो बेबायदि दा दैज्लाङावथ' रावबो बेबायदि आबाद मावनो हाया नङा होमबा दैनि दैनि जाहोनाव
औ औ
अ बे बेनो जायो जोगोनार जायो खुमब्रा लेस्रा बेबायदि नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा बिदिनो मा मैगंखौ जाना मोजां नांसिगोन बांसिन
अ जोंनि औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनि दा बर' हिसाबै जों बर' मैगं हिसाबै अनला खारैफोरखौ संलाबायायना जायो नङा होमबा नोंदां
औ औ नंगौ नंगौ
जोङहा नारजि होनोब्ला गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां नारजि मैगं आरो नाफाम होनोब्ला जोंनि बर'नि नङा होमब्ला आरो जोंहा सबाय बिमा थायो नङा होमबा नोंथां बेफोरो थास' बिबार थायो नङा होमबा दा दाथ' जोंहा दैज्लां बोथायोर थास' मोनो थास'नि बिफाङानो मैगं होनब्लाबो गोरोन्थि जाया बर'ल नंआ गोबां हारिनिबो जोंहा दा थास'नि थास' आथिं मोनो थास' बिबार मोनो दा जोहा मैगं होनोब्लाथाय जोंहा दैयाव थानाय गांजेमाबाबो दा जायो नङा होमब्ला खांख्राइबाबो जायो नाबाबो मैगं जायो नङा होमब्ला दा दैज्लां बोथोराव बेफोरनो जोंहा मैगंजों हाग्रायाव मोननाय गासैबो जोंहा आसामनि मैगंखौनो होनजायो नङा होनब्ला नोंथां बारियाव थाङोब्लानो जोंहा मैगंनि आंखाल गैया ज जायो आरो नोंथां जानो रोंगौब्ला बेनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मैगं होनोब्लाथाय जोंहा मा मा मोननो हायो? ओनसोलाव खाबथिं लायनानै जानो हानाय आरो नोंथां
नग नङ
खोनादों नोंथाङा अ नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो खााबथिंनानै जानो हानाय मैगं होनोब्ला मा मोननो हाथाव दा
औ
फोरमायनो हागोन नोंथाङा
ओंखाम बिदिनोथ' ओंख्रि बाथ' जायाथ'ा सब ओंखायनो बारियाव ओंखारबानो ओंख्रि मोनो जोंनिथि नंआबा नोंथां
औ
औ दा
औ नोंथां
नोंथाङा एसे अ नोंथां एसे नोंथाङा एसे फोरमायानसावनाङा ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां फोरमायनाय
औ नोंथां सोंनायखाय आं एसे खोनानोबायमोन मोजां खोनानो मोनाखैमोन नाथाय बेनि थाखाय आं बेाय एसे फोरमायनायाव एसे गोरोन्थि जागासिनो नोंथा आंनिया
औ नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो खााब औ खोनादोंना नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव मोननो हानाय नोंथांनि ओनसोल सखोलाव मोननो हानाय खाबथिंनानै जानो हानाय मा मा मैगं दङ दा
औ नोंथां बेबायदिनोथ' जोङो दारमाने ओ बेखौ जों जारि होनना बुङो ना नोंथां बेखौ जों जा जारिनो जारि मोनो बे दैयाव आरो मा मानबायनाया थानाया मैगङा मा ओम सिफुं। सिफुं ओंख्रि होनोमोना नोंथां अ सिफुं मोनो। अ बेबायदिनो नोंथां औ। मानि मा मानिमुनि मोनो नोंथां खाबथिंनानै जानाय मानिमुनि। दिंदिंखिया दिंखियाखौथ' जेरा मेरावनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंथारगौ।
दा दा नोंथांमोननि जा दाथ' ओरैनो मोनबाय थायो न'आवनो थास'। थास'थ' मोनजाखायो नङा होमा जेरावबो दा ओ। नोंथांमोन जे बेबायदि बिदिनो मा मा ओंख्रि ओंख्रिखौ साबसिना मोनो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंयो गोबां ओ ओम गोलावयैनो बूंना गालांबाय जे जोंनि ओन गोलाव गोबां बे ओनसोलल' नङा जोंनि बे आसामनि गोबां ओनसोलावनो बेफोरबायदि खा जोंनि गामियाव गोजान मोनजानाय आरो नोंथा नङा होमबा दा नोंथा। जोंनि बे ओनसोलावथ' गायनाय खुनायनि सम नालाय गोबां आबाद। फोरखो दा मावथ'नाय जाया थेवब्लाबो जोंनि जानो आन्था थाखाय बारि उन। फोराव गोबां आबादारि एसे एसे मावनानै दोननाय जायो जिंखा मावना दोननाय जे लेस्रा मावना दोननाय जायो भेन्दि मावना दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जोगोनार। खुमब्रा बायदिसिना आरो जोंहा ओ मेस्थाफोर फोनानै दोननाय जायो ओ लोगोसे बिथिं नारजि फोनानै दोननाय जायो नारजि बिलाइ नङा होमबा नोंथां?
ओ। औ खोना खोनादों खोनादो।
औ।
खोना दो।
औ बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बा न' फोराव आरो गावबा गावनि न'फोराव बेफोरबायदि जानो आनथाखिनिखो जों गोबां मैगंफोरखौनो जों बेवहाय गायनाय फुनायनि दिनाव जानो नांगौ होननानै जोंहा थिनानै मावना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांनि खाथि खाला मा ओरैनो मावना दोननाय दङ' नोंथांनि नोंथांनि न'आव।
नोंथां इदिनो जोंनिथिं बेबायदि गाव माने गावहा गावहा बायना जानो गारनानै जे न'आव इदि एसे एनै गायना दोननायफोरानो जाबाय ओ जोगोनारफोरखो गायना दोननो हायो। खुमब्राफोरखो नङा होमबा नोंथां बेफोरो जाबाय आरो जोङो न' न'आव गायना दोननायाथ' जोंथ' न'निखौ हासार होना जाया नङा होमबा नोंथां? दा जोङो जों हा जायबा जायफोराबेल बायना लामनायफोरखौथ' जोंङो हासार होनायथ' मोनोसो न दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
दानियाथ' जोङो जोङो न'आवनो मखौ थायो म खौनिफ्राय जोंडों मखौ गोबोरखिनिफ्रायथ' जोङो बे हासारखो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां बे हासारखौनो जोङो बे बि गासैब' मैगं थाइगंआवनो जोङो मैगं थाइगं बिफां गराइफोराव जों गारना होनाय जायो। बिदिनो जोङो जे मेगंफोरा जोंना मोजाङैनो जालाङो हासार ओम हासार होआ मा होआ। जों बेफोरखो बेफोरखो जानानै जोङो देहाफोरखौ मोजां नाडों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बाजार उनुफोरनि जोङो ओंख्रि मा मेगं मेगंफोरखौ जों लाना फैनानै संना जाफायो संना जा ओंख्रि संना जाफायोबाथ' जोंहाथ' देहाबायाव खहा जानो थांदों नङा होनबा नोंथां? नोंथाङा इ-इफोरनि सायाव एसे बाबो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंहा न'आव मावना जानाय जे जे आबाद बे फोरखो जोङो ओ बायदिसिना हासार बाहायनाय जाया। ओ रासायनारि हासार बाहायनाय जाया जोंनिया न'निनो बानायनाय हासार बानायनाय जायो दंफां बिलाइ बा मो इ ओ ओ खिफोरखौनो जोङो हासार महरै बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां फोथारावनो जा जायखि जाया गायनाय गायनाय आबादनि सायावनो जोङो बेफोरखो ओ बाहायनाय जायो नोंदां। दा जोंहा रासायनारि हासार बाहायनाय बा थाय जोंहा बे ओ फालांगिनि थाखाय जोङो बा फाननो फाननो थाखाय बेफोरबायदियाव जोङो रासायनारि हासारखो गोबां बाहायनाय जायो। बेनि थाखायनो जोंहा खहाबो जायो नङा होमबा नोंथां? हायाबो खहा जायो जोंनि देहायाबो खहा जायो लोगोसे बे बेफोरखो जायोब्लाथाय जोंनि देहाया ओ गुबुंलेबो जानो हायो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
ओ नंगौ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोङो ओ निजे मावना जानाय बा गाव मावना जा जानाया जोंना साबसिन जायो मैगं थाइगंनि बेलायाव दा मैगं मैगं थाइगं दा होनोब्लाथाय बेफोरनो नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों आं जाबायदि फोरमायदों बेफोर
जाबायदि फोरमायदों बेफोरनो दा जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरनो मैगं थाइगं महरै गनाय
औ नंगौ नंगौ नंगौ खोनादों खोनादों। आ नो
दा दा नोंथाङा ओरैनो ओ
औ
मैगं थाइगं होनोब्लाथाय साबसिन मैगं थाइगं होनोब्ला नाथाय नोङा मा मा मा मैगं थाइगंखौ नोङो साबसिन नोंथाङा साबसिन गनायथि होयो बे ओनसोल ओनसोलाव बा नोंथांनि ओनसोलाव मोननाय ना बेदरनि अनगायै नोंथाङा मैगं थाइगंनि ओ होनोब्ला खाबथिनै मैगं थाइगं होनोब्ला औ नंगौ नोंथां।
खाब थिंनायबाथ' मैगं थाइगंआ जोंनिआ बे मानि उम उम अ औ मानि मानि मुंनिखौ साबसिनखौ साबसिन मोनो आङो नोंथां। नोंथाङा माबायदि मोनो मा मानि मुनिखौ?
थ' मुलि हारिनि मैगं गोलैयो नोंथां। बेखौ जोंहा ओ बिगियानारि बा ओ बिरोंदामिनफोरा बेखौ मुलि हिसाबै आजिखालि गनायो। खेदों नङा होमबा मानि बुनि बिलाइ बेफोरबो मैगंआवनो गोलैयो नाथाय बेफोरो जोंहा मुलि हारिनि मैगं आरो बेफोरखौ जोंओ साबथिंना जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय साबसिन जायो नोंथां।
साबसिन जायो।
औ देहाफोरा जोंहा मोजाङै थायो।
औ नंगौ।
नोंथां जोंहा समा बारबाय नोंथां समखौ औ सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
दे होंडा नोंथां न'